औ खोनदोना नोंथां?
औ खोनादो नोंथां।
अ। आदसा नोंथांजों आंङो बे समाव ओ मोनसे टपिकनि बागैसो सावरायनो नागिरदों। ओ बे टपिकआनो जाबाय ओ जों आबादनि सोमोन्दैयै एसे सावरायगोन। नोंथाङा बे समाव आंजों ददि दान्दिसे सावरायनो थाखाय टाइम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
अ। आदसा होमबा आबाद होननानै बुङोबा जोङो ओ गोबां आबादखौ जोंङो हमनो हायो ओ आबादा मानो होनबा जों गोदोनिफ्रायनो जोङो आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे ओ सुबुं माहारि आरो। जाय जेरै जोङो आबाद होनना बुङोबा जों माइ आबाद ओ बिदिनो बानलु, मथर, दालि, बेसर, सबाइ बैफोरखौ जोङो आबाद होनना बुंनाय जायो आरो आबाद होननानै बुङो बेल' नङा जों माखासे जे मैगं थाइगंखौबो जों आबादावनो बुंजायो। नङा होमबा नोंथां औ आं दायो ओ माइ आबादनि सोमोन्दै आं एसे बुंनोसै नङा होमबा? जोङो माइ आबादखौ होनबा जों माइ आबादाथ' मा जों बेखौबो मिथिखायो थेवबो बे माइ आबादखौ जोङो बोरै बोरै आबादखौ मावो आं बिनि बागै ससे बुंनोसै आरो दा जोङो माइ आबाद होनना बुङोब्ला जोङो ओ गिबियावनो जोङो माइखौ जोङो ओ जायखौ जोङो माइलि होनो। बे माइलिखौ जोङो ओ बस्थायाव सोनानै जोङो ओ दैयाव सोमनाय जायो आरो जोङो। बेखौ जोङो बिदिनो सानब्रै बा सानबानि उनाव जोङो सोमनायनिफ्राय बोखांनानै जोङो मोनसे गुसु जायगायाव बा जोङो मोनसे हायाव ज जोङो ओ एसे गारला दोनो आरो ओमफ्राय जोङो साननैबा सानथामनि उनाव जेथिया माइआ एसे एसे गाजा बेरगोन अब्ला जों बे माइखौ जोङो ओ फोथाराव लांनानै ओ फोथारखौ जोङो दब्लायनै बा दब्लायथाम बेबायदि मोजां हाखौ फोमोननानै जाहाथे हाग्रा रज'नो हायै बायदि बेबायदि फोमोननानै जोङो ओ माइखौ जों फुयो आरो जायखौ जोङो ओ थिया बुङो ओमफाय जोङो बे खोथियाखौ जोङो ओ दान मोनसे बा देर दानसोनि उनाव जोङो बेखौ ओ फुयो आरो जों बेखौ खो-खोथियाखौ। जेब्ला गायजानाय महर जायो जोङो बेखौ फुयो फुखां नायनि उनाव जोङो ओ ओरैबायदि खालामो ओ ओ जों बे आबादखौ जायगा लायै जायगा दै नायै दै नायै मावो आरो। दा जोंनि ओनसोलाव बेबायदि खोथियाखौ फुखांनानै जोङो आरो फिन खेबसेबाव जोङो बे खोथियाखौ जावैबावो आरो जायखौ जोङो जायखौ जों बुङो दा खासिया जावैनाय होनना बुङो गुबुन गुबुन जायगायाव बेले बेले रोखोम मावो आं द जोंनिओनसाव जाखिनि मावो आं बे बेखौ बुंदों आरोखि नोंथां
औ नगौघन्था औ
औ खासिया खासिया गायब्ला जोंहा मा मुलाम्फा दङ बा नेवसि खासिया गायब्ला जोंहा मा मुलाम्फा दङ आं बेखौबो एसे बुंनोसै खासिया खासिया गायोब्ला जोंहा माइखौ जोङो एसे मोजां मोनो आरो फिथाइबो जो एसे बरहा मोनो जोङो नेवसिया थाखायबा माइखौ जोङो बारा मोजां जानायखौ जोंनि ओनसोलाव जाया जायनि थाखाय जोङो नेवसिया गायोबा जोङो बिगासेयाव दस मन बा बार' मन बिदि मोनो थिग बे जायगायावनो जोङो खासिया गायोबा जोङो बिघायाव जोङो बिनिफ्राय एसेबाबो बारा मोनो जोङो फन्द्र' मन बिस मन थि बेफोरबायाददि मोनो आरो जों माइखौ खासिया गायोब्ला ओमफ्राय आरो आ जाय बे खासिया गायोब्ला जोङो बिदिनो मास मोनथाम बा मास मोनब्रै उनाव ज जेब्ला माइआ माइआ जोंना मोनो ह जानाय सम जायो अब्ला जोङो बे माइखौ हानानै न'आव लाबो न' ला म खौ जोङो सोरबा मोसौजों मारा होयो सोरबा ट्रे क्टर जों होयो थिगबायदि बिदिनो मारा होनानै जोङो माइखौ इहुननो थाखाय जोङो गावनि जानो थाखाय जोङो जमा दोननाय जायो आरो दा औ नोंथांनिफ्रायबो आङो माखासे आबादफोरनि सोमोन्दैयै एसे मिथिगोन होननानै नोंथांनाव आङो
औ औ नंगौ नोंथां जेरै नोंथाङानो जेन माइ आबादनि बागै फोरमाय लाखाबाय नङा होमब्ला नोंथ बिनिखायनो आङो दाहाय। फाथो आबादनि बागै नोंथांनि सिगाङाव माने एसे फोरमायना होनो सान‌। सन्दङ आरो। फाथो आबादखौथ' मावखायोआनो बेनिफ्राय जोंङो फाथोखौ। मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो बेनि बागै एसे गुवारै फोरमायना होनो नाजानोसै। औ।
औ औ औ औ।
नोथां जेरै जोंना फाथो आबाद होननानै बुङोब्ला। जोंना ओ। गोबां ओनसोलावनो बिदिनो माने फाथोा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमब्लानोथां। बिदिनो जोंहा। फाथो आबादा ओरै बिसिना जायो जेन जोंनो बेखौ फोनो थाखाय मोनसे। एसे गुवार फोथार एबा लांदां जायगा नांगौ आरो नोंथां बिदिनो जोंहा। औ बे लांदां जायगा एबा दुब्लि फोथारखौ जोंङो। हेवनानै लाग्राय जायो सिगाङावनो। बिदिनो हेवनानै लाखांनायनि उनावहाय जोंना जेरै नांगौ जोंनो जोलै। बे जैखौ जोंङो बिदिनो न'आव गैखायाब्लाबो। जोंङो नासारिफोरनिफ्राय लानानै फैनो हायो आरो नोंथां। आथिखालाव जोंना नासारिफोरनिफ्रायनो गोबां मोजां मोजां माने। जोलैफोर मोनो आरो नोंथां।
औ औ नोंगोव नोंथां।
औ लानानै फैनानै जोंङो बिदिनो। बेवहाय जेनावबा जों फोगोन बे जायगायावहाय आरो थिनि एवनानै जोंङो बेखौ। माने सास्रि सास्रि फोनानै होनाय जायो आरो नोथां। नोथां ओ बिदिनो माने जोंना फालोआ लासै लासै लासै। माने बिफांनि महराव लायो अब्ला जोंङो बेखौ माने जोंना फाथोआथ' अबावबा रोजोब जायो नालाय। बेखौ जोंङो फुनानैहाय। बाजारफोराव बिदिनो मुथा मुथा खानानै फाननो लाङो आरो नोंथां। बिदिनो फाननो लांनानैहाय जोंना रां खामायो जेरै मुथायावनो। नैजि थामजि बिदि बाजियाव लासै थाङो अबावबा समावहाय ओ बिदिनो जोंना रां खामायो आरो जोंना बे फाथो आबाद मावब्ला माव- अब्लाथाय माने रां खामायनो हायो आरो।
आरो बिदिनो जोंना बुंनो थाङोब्ला फाथोआ जोंना जेरैहाय। गेदेर जायो गेदेर जायोब्ला जोंना बिलाइफोरखौ खानो हायो नङा होमब्ला नोंथां। बिदिनो औ औ खानानैहाय जोंना। खाखांनायनि उनावहाय जोंङो बेखौ न'आव लाबोनानै बिदिनो। थारा पाथिफोरावहाय जोंङो फोराननाय जायो फोरानोब्ला जोंना बै। फाथोआ माने जेरैहाय नारजिनि महर लायो आरो नोंथां। ओ जे जेनेबाजोंना। जोंना बे नारजिनि महर लायो अब्ला बे नारजिया जोंना गोबां। खामानियावनो माने हेफाजाब होयो आरो नोंथां जेरै जोंना। माने जेरै जोंना गामिफोरावबो मानसि सुबुं गोमायोब्ला एबा थैयोब्ला जोंना जेरै नारजि अ। जानाय जायोना नोंथां। बेनिखायनो जोंना बिफोरावबो बै नारजिखौ जोंना अरगारनाय जायो माने। जेरै जोंना बाहायनाय जोंनाय आरो आरो बिदिनो। ओ जोंना क्लासफोरावबो जेरै दाहाय लानायफोरावबो बेफोर नारजिखै बाहायनाय जायो। जेन बे नारजिखौ अरगारोबासो बै मानसि गोमानाय थैनायजोंहाय जोंना। सोमोन्दो गैला मोनसे सिन आरो बेयो नोंथां बेनि। बेखायनो जोंहा फाथो आबादखौ माने मावनांगौ मानो होनबा जोंना फाथोआ गोबां। खामानियावनो मदद होयो बिदिनो आरो जोंना बेफोरबायदि गोबां खामानियावनो मदद। होनायनि अनगायै जेरै ओंख्रि ओंख्रि जानोबो जबोद मोजां जायो जोंना नोंथां। ओ जेरै जोंना अमाजों नारजि होननानै बुङोबाथ' जोंनि बर'फोरा गोबां खहाबलायनाय मोनो। ओ बिदिनो जोंना फाथो आबादखौ मोना मावनानैहाय- गोबां मुलाम्फा जायो आरो जोंना बर' सुबुंफोराल' नङा गुबुन सुबुंफोराबो मावो जोंना- फाथो आबादखौहाय ओ आरो जोंना- ओ फाथो आबादनि मेन गाहाय माने जाय- बुङो जोङो फाथोनिफ्राय मोननाय- ओ फाथो बिफांनिफ्राय मोननाय ओ बिगुर बे बिगुरा जोंना गोबां खामानियाव होयो जोङो बेखौ- गोजान गोजान जायगायाव दैथाय हरनानै गोबां रां खामायनो हायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंना ओ फाथो बिगुरनिफ्राय- ओ बायदिसिना जेरै फाथो बस्थाबो जोंना फाथो बिगरनिफ्रायसो जानाय नङा होमब्ला नों- थां ओ बिदिनो जोंना औ आरो गुबुन गुबुन गुबुन उन बेसादफोराबो जोंना बे फाथो बिगुरनिफ्राय जानाय दङ आरो नोंथां ओ जेरै जोंनो ओ अ मेन होनबाथाय जोंना बै फाथोनि बिगुरानो माने- गोबां खामानियावबो माने हेफाजाब होयो आरो नों- थां ओ बिदिनो जोंना ओ फाथो आबादखौ माने- ओ गासै ओनसोलावनो मावबाय थायोब्ला जोंना बिदिनो फाथो आबादा अरायसम माने जुग जुग- सोलिलांबाय थागोनखौ माने जोङो बुंनो हायो आरो।
औ नोंथां नंगौ।
आरो इयुनावबो जोंना बिदिनो फाथो आबाद माने फाथोखौहाय जों नांगौ जाबा- बाय थागोन जेरै जोंना फाथोनिफ्राय नारजि महर लायोब्ला जोंना बे नारजिया माने गोबां खामानियावनो ओ नांगौ जासिनो आरो बिदिनो जोंना न'आवबोथ' ओंख्रि जाखायोआनो जोंना नारजिफोरखौहाय- ओ न'आव ओंख्रि जानायनि अनगायैबो जोंना हटेलफोरावबो जोंना बेखौ- बेफार खालामनानै- रां खामायगासिनो जेरै बर'नि हटेलफोरावहाय जोंना नारजिजों अमाखौ माने ओ बिसोरो फाननानैहाय गोबां रां खामायगासिनो आरो नोंथां बिदिनो जोंना फाथौल' नङा जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो गोबां उख खेथि मावनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो मैगं थाइ- मैगं गायनायनिफ्राय बिदिनो गोबां फिसा फिनला माने आबाद- बेफार फालांगि खालामनो नङाब्लाबो आथिखालाव जोंना- न'आवनो माने एसे हा थाब्लानो बेफोरावनो माने- आबाद मावनानै एबा न'आव जानो आनथाखो माने गायनानै लानाय जायो आरो नोंथां। थां आरो जोंना- ओ गोबां बिदिनो मैगं थाइगं गायनानैबो गोबां रां खामायनो हायो नङा होमब्ला नोंथां। ओ बिदि - बेनिखायनो जोंना औ बेनिखायनो जोंना आबाद मावनाया माने बिदिनो ओ - बिदिनो माने आबाद मावलांबाय थायोब्ला जोंना गोबां मुलाम्फा जागोन माने- न'खरफोरावबो रांनि आंखाल जायोब्ला जोंना बेफोरखौ बेफार खालामनानैनो- माने रां आरजिनो हागोन। न'खराव माने मदद मोनगोन थाव सुंख्रि बायनाय एबा- गथ'फोरखौ लेखा फोरोंनायाव बिदिनो जोंना हेफाजाब मोनगोन। गोबां आरो गोबां माने बिदिनो आबाद दङ नालाय नोंथां आबादारिफोरा जुदि- गोसो होनानै मावोब्ला अराय सम जोंना माने- रांखावरियावबो माने मदद मोनबाय थागोन आरो नोंथां।
औ थिगानो नोंथां औ होमबा जोङो- दा नोंथां समाबो जाबाय खोमा औ औ नोंथांनिफ्राय फाथो आबादनिफ्राय गोबां- फोर मिथिबाय बेनि थाखाय नोंथां मोन आङो दांगौ साबायखर हावबाय लोगोसे बेखिनियाव नोंथांनिफ्राय उसुबिदा लानाय जाबायथां
औ नंगौ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथां